हेल' खुलुमबाय नोंथां
आर नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नामा?
औ आवरायनोथ' सानदोंमोन आरो नोंथाङानो जागायग्रोदो नामा?
औ आं मोन ओ नोथां नोंथाङा जेनेबा फ्रि दंबा आं आयदाखौ आवगायनो सानदों। नोंथाङा सम होनो हागोन ना दसे समनि थाखाय?
आं माने जों ओ जोंनि जिउआव माने मोब्लिबजों जानाय जा जेनेबा जों इलेकट्रनिक मुवा बेसादा जोंनि जिउखौ माबायदि गोरलै खालामदों बा जोंनि जों जों माबोरै हेफाजाब मोनदों बेनि सायाव सावरायनो सानदों नों नोंथाङा हागोन ना सावरायनो?
माने जों इलेक्ट्रनिक मुवा बेसाद होनोबाथ' जोंनिया माने ओ फन फैयो फन कम्पिउटार लेपटप ओमफ्रायो गोबां मोब्लिब बिजोंजों खानाय गा मथर मफायो
नोंथां औ औ जागोन जागोन जागोन दे माने फना मानेखौ जेबा जों
जों मोनसे जेनेबा खौरां हर मोनथिहो थाखाय गुबुन दाबसे जायगायाव जेनेबा जों लाइजामनि गेजेरजोंसो मिथिहरनाय जायोमोन नाथाय जोङो जेब्ला फ्राय जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआव माने फन एबा
इलेक्ट्रनिक मुवा बेसाद लेपटप बायदिफोरा फैदों जों इमेल बायदिसिना व्हाटसाप बायनि गेजेरजों माने जों सेकेण्ङोनो जों मोनसे जायानिफ्राय दसे गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो माने खौरांखौ मिथिहरनाय हानाय जादों आरोखे
गोदोनि समाव जों लाइजामजों हरोब्ला माने लाइजाम लिरखां लिरखांनायनि उनाव पस टा अफिसाव हरनाय मफ्राय बेनिफ्राय बै जाय सुबुंनो खिथा हरदों बेनि
बेनिसिम सहैनो थाखाय गोबां सम लानाय जायोमोन नाथाय जोङो
जि दिननिफ्राय जों नि जिउआव माने मबाइेल आरो बायदिसिना
बायदिसिना
इलेक्ट्रनिक बायदिया फैदों माने जों सेकेणडआवनो माने बेफोर खौरांफोरखौ मिन्थिहरनो हायो ज जोंहा माने सम समखौ जोबोद माने बासायनो हानाय बे खामानि मावदों आरो बेजों लोगोसे जोङो जि दिननि ओमफ्राय माने जोंनि जिउआव फन बायदिसिना फैदों जोंनिया माने गोबांसिना एप्स फोर ओंखारदों बिनि गेजेरजों जों रांबो आरजिनानै लानो हादों जेरै जोङो मोखां बिजाबखौनो
खनो बुं बा इन्सटाग्राम बायदि बायदि बेनिफ्राय जोङो इउटुबानो होन
बेफोरनिफ्राय जोङो माने गोबां रांबो आरजिनानै लानो हादों। जायफोर जायफोरखौ माने जोङो गोदोनि समाव रां आरजिनो माने जोबोद गोब्राबमोन ना जोङो दा जोंनि आनलाइन नि जुगजों जों माने आनलाइननि जोहै जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि सोमोन्दै सानफ्रोमबो मा मावदों मा खालामदों बेफोरनि सोमोन्दै माखासे ओ इनफरमेसनखौ होनानैबो जों माने रांखौ आरजिना लानो हानाय खालामनानै
खालामनानै होदों आरो नोंथाङा मा बुङो? औ बेनो बेनो। ओ आंबो एसे फोरमायहरनो सानदों। आ औ फोरमायदे जिहेथु इलेक्ट्रनिक बुस्थु दानि ओ मोनफ्रोम जाय बुस्थुफ्रा आ कारेन्ट मोब्लिब गोहोजों ओ माने सालाय जायो। बैफोरो बै फोर मोनफ्रोम बुस्थुआवनो इलेक्ट्रनिक आ बुस्थुआ थायो। आ जेरै मबाइलाव थायो जों ओ प्रसेसार सेन्सार बायदिसिना बायदि रोखोम। आ बिदि आ फिसा फिसा बुस्थुवल' नङा दानि जुगाव मा। जिहेथु आ दावबायनाय बेलायावबो जिहेथु ट्रेन, गारि, मथर थर ओ प्लेनानो जा बैफोर बायदियाव माने बैफोर बुस्थुखौ ओ माने बाहायनांगौ जादों आरोना।
बेफोर गैयाबा माने जोंनि जों जेनेबा बेफोरनि जोहै जोङो गुबुन दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावबो हान्थिनो थाखाय जोबोद गोरलै खालामनानै होदों। मानो होनबा गोदोनि दिनाव बेफोर गैयि थाइमाव जोङो बबेबा दाबसे जायगासिम सहैनोबो बिराद
बिराथ गोबाव सम लायोमोन नङा होनबा? औ नंगौ नंगौ।
नाथाय बेफोरो बेफोरो जोंनि जोंनि जिउखौ माने गोरलैसिन खालाम लामनानै होदों थांलाय फैलायावनो होन। जेनेबा जों बबेबा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेयाव
दाबसेयाव थांनाय आरो बेजों लोगोसे जेनेबा जोंङो।
खामानिनि बेलायावबो जोंङो नो माने माखासे खामानिखौ जों जेनेबा न'निफ्रायनो मावनायनि सुबिदाखौ बो जों बेनिफ्राय मोन
फ्राय मोननो हादों नंङा होनबा? औ नंगौ नगौ। ओ आं नोंथांनाव मोनसे आरो सोंथि सोंबावनो लुगैदोंमोन। आ दि आ जिथु मोब्लिब कारेन्ट आ इलेक्ट्रिक कारेन्ट बियो माने दा जोंनि सु माहारिनि माने बेलायाव बेसेबां गोनां आरो माबायदि गोहोम खोख्लैदों माने बि?
जोंनि जोंनि सुबुं लाइफआवथ' माने बे जों मोब्लिबा जोबोद गोनां मानो होन होनोब्ला जों दानि दिनावनो जोंङो स्रां नांगौबाबो जोंनो मा मानि गोनांथि जायो? ओ मोब्लिबनि गोनांथि जायो जों जेनेबा मोब्लिब थायोब्ला सो जोंङो कारेन्ट जायखौ जों कारेन्ट होनो। बेयो माने जोंनो सोरां होयो जोंखौ जों दा जोंहा दा गरम गरम गरमनिफ्राय जोंखौ बासायनो थाखाय जोंनो माबा मोनसे बुस्थु खौ फांखायानो होन एसियानो होन कुलारनो होन बेफोरखौ सालायनो थाखाय जोंनो माखौ नांगौ जायै? मोब्लिब आरो जेबा जों माखासे मुवा बेसादफोरखौ फेसेवालासिनो गोब बाव समसिम दोननो थाखाय़्ब्ला जोङो मा बाहायनाय जायो? ओ फ्रिज बेखौ सालायनो थाखायबो जोंनो मा नांगौ जायो मोब्लिब आरो जोंहा जेनेबा जोंनाव फ'न दं लेप टप दं बेफोरखौ सालायनोबा जों बेफोरखौ अन खालामनो थाखायबा बेयाव चार्चनि गोनांथि जायो। आरो माखासे जोंहा गोबां रोखोमनि गारि मथरफोर दं बेफोरो जाय जोंना मोब्लिबजों सारस जा योबलासो बिसोरो खारो। जेरै जों दा नुनो मोनदों माखासे कुटिफोर माखासे टट' आरो माखासे साइकेल बेफोरो माजों खारनाय नुनो मोनदों? जोंङो मोब्लिब बिजोंजों जेब्ला सास होयो। जेब्ला बिसोरो सास लायो अब्लासो बिसोरो खारनायखौ जों नुनो मोनदोऔ। जाय दानि जाय दावगालु जुग बेयाव जों माने मोब्लिब गैयाबा जोंनि जिउआ खोमसि होननानै बुंनो हागोन आरो। मानो होनोब्ला मोब्लिब गैयाबाथ' जोंङो माने स्रांबो मोना जों माखासे दै लोंनो थाखाय दानि गोदोनि बायदि दंकल खुवा बिदिखौ बाहायनाय नुनो मोनला मानि दाना सुइसखौ अन होब्लानो माने मा जों दैखौबो गोथौव जायगानिफ्राय दसेनोबोनो हायो जों सानो
सानोबो नंङा नंङा होनबा नंगौ नंगौ
आरो जों माखासे माखासे आगजु फोर जेनेबा बाहायनाय जानो जायफोरखौ जों दंफां हानाय आरो मा होनो माखासे द्रिल मेसिनफोर दंना जायफोरखौ जों गाजोल बायदिसि ना दोथाबनो थाखाय बाहायनाय जायो बेफोरावबो जोंनो जेनेबा मोब्लिबखौनो नांगौ जायो आरो बेनि थाखायनो जों मोब्लिबनि अनगा जोंनि ओ जिउखौ माने जों ओ साननो हाया आरो दानि जुगाव आरो माखासे जों संनाय खावनायनि बेलायावबो जोंङो ओ गेसनि अनगायै जोंङो माने मोब्लिबजों संनाय खावनाय बा बेफो रखौ नुनो मोनो आरो मोब्लिबनि गेजेरजों जेरै दै फुदुंनायाव बाहायो बाहायग्रा केटेलानो होन बेयावबो जोंङो मोब्लिबजों दैखौ दसे समनि गेजेरावनो फुदुंनो हायो आरो माखासे ओंखाम संनो थाखाय जोंङो जा अभेन बाहायो बेावबो जों माने मोब्लिबनि जोहैनो जों गेस गैया गैयाब्ला माने माखासे समाव माने गेस मोनाबा जों बे बेयाव मोब्लिबनि जोहैबो जों ओंखाम ओंख्रिखौ संनानै जानानै फोमोन
हायो औ औ नोंथांङा थारैनो थार खोथाखौ बुंदों माने जिथु मोब्लिब मोब्लिबा ओ जोंनि दानि जुगाव सुबुं माहारिनि जिउखौ ओरैबायदि गोरलै बानायदों दि दि जोंङो दैखौ दैखौ हा सिंनिफ्राय बाहेरायाव लाबोनोबो थाखायबो जोंङो मोनसे एसे सुइस होयोब्लानो दैया जोंना बायाहेरा फारसे गयो नंगौ जोंनि सुबुं माहारि बैनि माने फिसा फिसा न'खराव बाहायनायावथ' जोबोद गोरलै खालामदोंआनो खिन्थु मा जायो जिथु गिदिर गिदिर दारिमिन गिदिर गिदिर दारिमिनफ्राबो माखासे गिदिर गिदिर ओ मेसिनफोरखौ बाहायनो थाखाय जोङो मोब्लिब ओ खौ माने बाहायनाय जादों आरो ना मानो होनोबा मोब्लिबा जोंना ओ मिथिंगाखौ नस्थ' खालामो पलिउसन खालामो जिहेथु दारिमिनखौ सालायनो जोबोद गिदिर गिदिर मेसिन ओ नांगौ जायो बैफोरजों जोंङो खैला पेट्रल डजेल बेफोरजों सालायोायोबा बिसोरो बारहाव हवाखौ गुबुंलेखालामो नङा होमबा बिनि थाखायनो माने ओ दानि जुगाव ओ माने बैफोरनि सोलायनानै ओ मान मोब्लिब जों ओ सालायग्रा जुफोरखौ बाहायनाय जादों आरो जायनि थाखाय मिथिंगाया औ
जोङो दारिमिन फसंथानफोराव जोङो माखासे माने खैलाफोरजों बाहायो अब्ला माने उखुन्दै ओंखारो बेनि थाखाय कार्बन डाई अक्सिजेन कर्बन डाई जे गेस ओंखारो बेखौ माने खमायो नों थाङा जोबोद मोजां बाथ्राखौनो बुंदों जे ओ बे मोब्लिब बाहायोब्ला बे दारिमिन फसंथानाव बाहायोब्ला जोंना गोबां नंगौ थारैनो गोबां माने जोंनिया आबहावा गुबुंले जानायनिफ्राय रैखा जागोन आरो जोंनिया नोंथाङा थिगखौनो बुंदों।
आरो बेदि जिथु ओ गारिफोरखौबो जोंनो सालायनो ओ माखासे पेट्रल डिजेल नांगौ जायो। बेफोरो माने जोबोद जोबोद मिथिंगाखौ गुबुंले खालामदों बेनिखायनो दानि जुगाव मा खालामदों बेैफोरनि सोलायै जोङो मोब्लिब गारिफोर मोब्लिब स्कुटारफोरखौ बाहायनाया बांदों आरो
औ बेयो मोजांबो खालामदों जोंनि जोंनि जिउखौ गोरलै खालामनायजों लोगोसे माने आबहावाखौबो जोङो रैखा खालामनो हादों बेनि थाखायनो मोब्लिबा जोंनि जिउआव माने इलेक्ट्र निक जायखौ होनो बे मुवा बेसाता जोंनि लाइभखौ मोजां खालामनाय ए गोरलै खालामनायजों लोगोसे जोंनि मिथिंगाखौबो रैखा खालामदों जोंनि जों जि थांनानै थानायाव जोंनो जा नांगौ बेफोरखौ जोंनि गासैखौबो बांसिनानो बे मोब्लिबनि जोहै जों दा माने सुफुंनायखौ नु
सुफुंनायखौ नुनो मोनदों आरो औ ओ जोंनि सावरायनायखौ होनबा एसेयावनो दोनसै नामा? ओ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय गोजोननाय।